खोनादो ना नोंथां?
हेलौ
अ खोनादो ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथांनि खबरा माबादि? आंनि खबरा मोजाङानो।
आंनि खबरा मोजाङानो नोंथां।
नोंथां दा जोङो जाग्रानि सायावसो आंनि खबरा मोजाङानो नोंथां दा जों जानायनि सायाव सावरायनि।
औ दे सावराय नोंथां।
जाग्रा जाग्रा होनब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि बुस्थुखौ मिथिना मोनो। जेरै बर'नि मैगं बर'नि मैगं अनलाजों दाउ सबायजों दाउ, अमा बेदर, ना बायदि बायदि जों मिथिना मोनो। नोंथांमोन जागायावबो बिबायदिनो जायो होनना मिथिगौ।
औ
आरो नोंथांमोननि जायगायाव ओ औवा मौ औवा मेवाइखौ जायोना जाया?
औ जायो नोंथां।
नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन।
दे फोरमाय बिदिब्ला।
गोबां रोखोमनि जानो हायो मानोना जोङो औवा मेवाइफोरखो ओ दाउ बेदरफोरजोंबो संनानै जानो हायो अमा बेदरफोरजोंबो संनानै जानो हायो।
गौ नोंथां। आरो बायदि बायदि रोखोमनि जों संना जाबावनो हायो आरो बेखौ जोङो आसार बानायनाबो फेसावना दोननानैबो जों जानो हायो। आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि जाग्रा दोङो जेरै अनलाजोंबो अनलाजों दाउ जानो हायो। नारजि ओंख्रै, सबायजों दाउ नारजिजों अमा बायदि बायदि रोख रोखोमनि जों जानो हायो। आरो बेनि लोगोसे। जानाय जाग्रा मुवा होनबा ओंखामानो मानसिनिख्रुइ मानसिनो सबनि गिदिरसिन मुवा। बेखौ जोंनो गोनांथिथार जायो ओंखाम नङाबा जों थां थांना थानो हाया। जानाय जाग्रायानो जोंनि मानसिनि सबनिसाय गेदेरसिन मुवा। आरो ओंखाम ओंखाम, ख्रियाल नङा। जाग्रा होनबा गोबांथा रोखोमनि दोङो जेरै रुटि बेलेग आलु मथर मैगं थाइगं आरो लाइ-लाफाै आरो बरनि ओंख्रै मैथा, खांख्राय। खांख्राइ मै-मैथादों जों थासजों खांख्राइ। ना ओख्रै। थाइगिर खोरदै ओंख्रै। आरो बायदि बायदि रोखोमनि दंबयो ओंख्रि होनबोला। आरो मैगं बिलाइ। आरो जाग्रा होनबाथ बायदि बायदिबो दोङो आरो नोंथांमोननि जायगायाव ओ नोंथांमोननि जायगायाव सबाइ ओंख्रि सबाइ ओंख्रिखौ मादो जायो एसे फोरमायनो हागौ ना?
औ नोंथां हागौ सबाइ ओंख्रिखौ दाउ बेदरफोरजोंबो संना जानो हायो अमा बेदरफोरजोंबो संना जानो हायो। नाफोरजोंबो संनानै जानो हायो।
औ नोंथां। आरो सबाय ओंख्रिखौ जोङो खारैबो जानो हायो थाव थावबो जानो हायो आरो बायदि बायदि बानायनानैबो जानो हायो आरो जाग्रा होनब्लाथ' बायदि बायदि रोखोमनि मिथिना मोनो जोङो। ओंखाम मैगं भाजा। गोथां बिलाइ मैगं बायदि बायदि मिथिना मोनो आरो बाहेरा मेथाइबो मोनो जेरै गला गला सिंग्रा लालमन बायदि बायदि रोखोमनि। जों मिथिना मोनो। आरो नोंथांमोननि जायगायाव ओ अनला खारैखौ मा माजों जायो एसे फोरमायनो हागौ ना?
औ नोंथां हागौ अनला खारैखौथ जोंनिथिं। दाउ बेदरफोरजोंबो जायो औ अमा बेदरफोरजोंबो जायो। आलुफोरजोंबो जायो।
औ नंगौ। आरो बे अनला खारैखौ जोङो ओरैनो जानायल नङा हाबा हखायाव हाथा सुनि हिसाबैबो जोङो बेखौ संनानै जायो हाथा सुनियावबो बाहायनाय जायो आरो जों अनला खारैखौ जोङो। खदैनिबो अनला खारै थाइगिरनिबो अनला खारै जानो हागौ आरो बायदि बायदि रोखोमनि जों बानायनानै जाबावनो हायो। आरो मैथाखौ नोंथांमोननि जायगायाव माबैसा जायो मा माद जायो एसे फोरमायनो हागौ ना?
औ हागौ नोंथां मैथाखौ जोंनिखिं नाफोरजोंबो जानो हायो आरो। दालिफोरजोंबो जानो हायो मैथाजों खांख्राय बो जानो हायो नाजों मैथादों जानो हायो
औ आरो खांख्राइ बायदि बायदि जों मैथाखौ बायदि बायदि सयाबिनजों एवनाबो जानो हायो बेलेग बेलेग रोखोमनि बानायना जानो हायो जाग्रा होनबा बायदि बाय दि मुवाजो बायदि बायदि मुवा थायो जेरै जेरै साम ओंख्रिबो दं साम सामु नोंथांमोननि जायगायावबो जायो जानो हागौ साम ओंख्रिखौ औ साम ओंख्रिखौ जोङो दालिजोंबो संना जानो हायो काला दालिजोंबो संना जानो हायो आरो जोङो जारि जारि बिलाइजोंबो संना जानो हायो बायदि बायदिजों जों संना जा- नो हायो ओंख्रिखौ नोंथांमोननि जायगायावबो बिदिनो जायो जानो हागौ?
औ जायो नोंथां
औ आरो थालिर जाग्रा होनबा बरनि मेगं थालिर फस्लाबो दं थासलि फस्लाखौबो जायो बेखौ मा माजों जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ जोंनिथिं थालिर फस्लाफोरखौ अमा बेदरफोरजोंबो जायो ब्रयलार बेदरफोर फोरजोंबो जायो आलुफोरजोंबो संनानै जायो खान्थालफोरजोंबो संनानै जायो
औ नोंथां औ जाग्रा होनबा बायदिसिना फिथाइ सामथायाइबो फैयो जेरै आपेल आंगुर लिसु खान्थाल थाइजौ बायदि बायदि दोङो फिथाइ सामथाय जागोन हागा मुवा होनबोलाबो आफेला जोंनि देहानि जेला जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गाहाम आरो नालेंखरनि दैयाबो जोंनि देहानि थाखाय गोनांथि आरो आरो जोगोनार जोगोनार जोगोनार मैगंखौबो जोङो जायो आरो रैमालि बिमालियाबो जोंनि देहानि थाखाय गाहाम देहाखौ गुसु गुसु बोलो गोरा बानायो जोंखौ नोंथाङा मिथिखागौ जानो हागोन
औ मोनथिगौ नोंथां
औ आरो जाग्रा जाग्रा मुवा होनबोला जोङो बायदि बायदि रोखोमनि मिथिना मोनो ना बेदर फिथाइ सामथाइ मैगं बिलाइ बायदि बायदि आरो नोंथां नोंथांमोननि जायगायाव आरो पनिरखौबो जायो ना?
औ नोंथां जायो
फोरमायनो हागौ ना?
औ पनिरखौ जोङो देङा बांनाजोंबो जायो आलुफोरजोंबो जायो
औ आरो मटरफोरजोंबो संना जायो
औ नोंथां
बायदि बायदि बानायनानै जोङो जानो हायो आरो गाखेर मिखिखो गाइखेर मोखिखौ माबायदि बानायो नोंथाङा मिथिगौ ना?
औ मिथिगौ नोंथां नोंथां गाइखेरखौ फुदुङा लासिनो औ नोंथां जागौ नोंथां
गाइखेरखौ फुदुंनानै
गाइखेरखौ गाइखेरखौ फुदुङा लासिनो जोङो ओरैनो भयामाव सोनानै दोननांगौ भयामाव सोनानै दोननानै बेयो ओरैनो गावलांगोन आरोना
आसा गोखै गोैखै गोखै जे जे कारजि न' सेबना होनानै जे मा फोसावना होनांगौ
औ नोंथां
औ आरो बेखौनो जोङो पनिर होनना मिथियो आरो गुबुन आरो जानायाथ जोङो गुबुन गुबुन हादोराव गावबा गावनि गावबा गावनि हिसाबै जायो जाग्रा मुवा। गावनि जायगायाव जेरै जायो बेदि। बिदिनो जायो मानसिफोरा आरो जाग्रा मुवाया गुबुन गुबुन रोखोमनि दोङो। जोङो जेरै पेकेटनि पेकटनि नि जाग्रा मुवाखौ मि मिथिगौ बेखौ गथ फोरा जानानै जोबोद गाहाम मोनो नोंथां।
औ नोंथां औ मिन्थिगौ नोंथां।
औ आरो जाग्रा मुवायाव गुबुन गुबुन जाग्रा लाना जाहोनानै देहानि थाखाय मोजां अबेबा देहानि थाखायबो गाज्रि बेखौ जोङो मिथिना लानांगो जायो गावबा गाव।
औ नोंथां औ मिथिगौ नोंथां।
आरो बरनि बरनि मै गं थाइगंखौथ नोंथाङा मिथि खागो मैथा साम खांख्राइ फो औ। आरो बेस लोगोसे जोङो गय फाथैबो जायो ओंखाम जाखांनायनि उनाव गय फाथैबो जायो। बेखौ नोंथाङाबो मिथिगौ जानो हागौ गय औ नोंथां गय गय होनब्ला जोंनि बर हारि दिनै मोनसे सिनायथि बेखौ जोंनो गय फाथैखौ गय फाथै सुनायखौ जोंनो बर हारियाव जेन नांथारगौ आरो बेखौ ओरैनो जानायल नङा हाबा हुखा खारजो जि जेरावबो बाहायनाय जायो बे गय फाथै सुनैखौ आरो आरो आफा आफा बोराइ बाथौनोबो बावो थोगि उनु होनायावबो बे गय फाथैखौ जोङो बावनाय जायो। आफा बोराइ बाथौनो नोंथाङा मिथिखागौ जानो हा औ। नोंथांमोननि जा जायगायावबो गय फाथैखौ जायो जायो होनना मिथिगौ ना औ आरो औ आरो जाग्रा मुवा जाग्रा मुवा होनबोब्लाथ जों बायदि बायदि रोखोमनि मोनो जोङो हाग्रानि मैगं ओरै हाग्रानि मैगं थास बायदि बायदि दं नोंथाङाबो मिथिगौ जानो हागौ दिंखिया दिंखिया थासब बायदि बायदि मैगं जेरै मैगं बिलाइ मैगं बिलाइ होनबोला मान्दे दिंखिया आरो बायदि बायदि होनना मिथिनाय मोनो नोंथांमोननि जायगायावबो मोनो जानो हागौ। बेबायदि मैगं बिलाइखौ।
मोनो नोंथां।
औ आरो जोङो दिंखियाखौ। दिंखियाखौ जोङो अमा बेदरजोंबो जानो हायो। ब्रयलारजोंबो जानो हायो दिसि दाउजोंबो जानो हायो आरो बायदि बायदि रोखोमनि। आरो जोङो अनला ओंख्रि ओंख्रिखौ जानो गोनां अनला ओंख्रि जानो थाखाय जोङो बेदरजों जानोब्ला गिबि खेबावनो जोङो बे दाउ एबा अमाखौ जोङो बेदरखौ दाउ एबा अमानि बेदरखौ जोङो सुग्रोनानै साफा खालामना लानांगो बिनि उनाव जोङो अनला अनला ओंख्रिखौ जों अनला ओंख्रिखौ जाबाथे बे जाहां जाहां जाबा जोङो बेदरखौ गारना होयो बेनि उनावनो दसे गोबावनि उनाव अनला ओंख्रिया जायो। नोंथाङा मिथि मिथिगौ जानो हागौ। औ जाग्रा ओंख्रि जाग्रा मैगं थाइगं मैगं थाइगंआनो जा ओंखाम ओंख्रियानो जा जानाया जाबाय मानसिनो सरासनस्रा नांगौ बे मानसिनि थांना थानाय राहा। जानाय गैयाबा बे बुहुमाव रावबो थांनानै थानो हाया। आरो जानायाल' नङा दै लोंनाय दै दैयाबो मानसिनो सरासन स्रा नांगौ। दै नङाबा मानसिया थांना थानो हाया बेखौ नोंथाङा मोजाङैनो मिथिखागौ। जानो हागो
मोनथिगौ नोंथां।
औ आरो दा नोंथां दा समाबो जानोसै जोङो उनाव मालाबाफो रालायबावस दे नोंथां।
जागोन दे नोंथां दे नोंथां।